औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। बै आइडियानो जाहैबाय दा जा जों सुबुंनि जिउआव एबा आंनि जिउआव निजिनि जिउआव माबादिहाय जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय माबादिहाय सनमान होनांगौ गुबुनखौ गिदिरखौ उदैखौ बे आयदानि सायाव नोंथां
औ
ओ जों उदैनिफ्रायनो सा जोङो माने गावनि गोसोखौ स्रां एबा सैथोयै जों सोलिबोनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जों बै सैथोयै सोलिबोला बोब्ला जोङो माने मोजाङै गावनि गोसोआबो एसेबां माबा मोना आर' ना नोंथां जों गोसोखौ माने मोजाङै स्रां बनायनानै जों जुदि गावनि जिउआव मोजाङै थाङोबा उदैनिफ्राय अब्लाना जों रावखौबो गिनो नाङा रावखौबो थगाय थसि खाम नोनायाव जों माने ओम माबाया आरोना नोंथां
औ
उ जोंङो उदैयाव मा होनो जेब्ला जोंना बिमा बिफाया मोजाङै गियान होयो उदैनिफ्राय अब्लाना जों बै जा फोरमायो जों बेफोरखौ मोजाङै माने सोलोंनानै लानांगौ। नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव बै जा बिमा बिफाया जोंनो सोलोङो बेखौ जों माने गावनियाव मेलेम एबा ओ खर'आव मोजाङै सोनानै लानो नांगौ नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जों जेब्ला नखर संसार सालायो अब्लानिया जों बैफोर गियानखौ लानानैनो जों माने न'खर संसारफोरखौ सालायनो हायो नंङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा जों उदैनिफ्रायनो जा ओ फरायस सारिफोराव थाङो बेफोराव जों मोजाङै थांनांगौ आरो मोजाङै थांनानै मोजाङै फैनांगौ। बेफोराव फरायसालिफोराव जों सानफ्रोमबो थांनांगो सम बादियै थांनांगौ सम बादियै फैनांगौ नङा होमबा नोंथां रावजोंबो एना एनि रावजोंबो बुदलाय सुजलाय खामालासिनो जोङो गावखौ माने मोजाङै लाखिनांगौ आरो जा मोजाङै जानांगौ जा बिमा बिफाया जानो होयो बिखौ जानांगौ मानो होनबा जोंना बिमा बिफथ गाज्रि बुस्थुखौ जोंनो जानो हो होखाया नङा होमबा नोंथां मोजांखौनो जानो होगोन बेनिखायनो जों बिमा बिफाया जा जानो होयो बिखौ जानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
मानो होनबा जोंना बिमा बिफाया गुबुन माने फिसाफोरबायदि गावनि फिसाखौ माने ओ गुबुन फिसाफोरबायदि खामा नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ आगोमा हिसाबै माने फिस गाव खाङो बाङो नङा होमबा नोंथां
औ
जेब्ला जोंङो फरायसालियाव थांङो अब्लानो जों मोजांङै फरायनांगौ आरो बै जा फोरोंगिरिफोरा गाव माने सोंनाय फिन्नायफोरखौ होयो बेफोरखौ जों होनांगौ ओ लिरनांगौ आरो जा सोङो फोरोंगिरिफोरा बेफोरखौ जों माने बुंनांगौ हायाबाबो जेबो नङा बेफोरखौ जों बुंनो नांगौ माने गोरोन्थियाथ' सब सुबुंनि जिउआव जायो नंङा होमबा नोंथां? नाथाय बै गोरोन्थिखौनो लानानै जोंङो जेब्ला जोंनि जिउआव माने सानबाय थायो अब्लानिया जों जिउआव माब्लाबाबो जौगानो हाया नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जों ओ सुबुंनियाल'सो नंङा जोंना नुनो मोनोदि जों जा रामायन महाभारतफोराव माने इसोरनाबो गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनो इसोरानानो जुदि गोरोन्थि जायोब्ला जोंना सुबुं माहारिनियालाय मा बेनिखायनो जों बै गोरोन्थिफोरखौ बावगारनानै जोंनि सुबुंनि जिउआव जों बैफोरखौ माने बावगारनानै जा गोरोन्थि मावदों बेफोरखौ बावगारनानै जों सुबुंनि जिउआव जौगालांनांगो नङा ओमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव बैफोरखौ जों जेब्ला मोजाङै ओ बुजिनानै सोलोंनानै जों जेब्ला गियान मोनो अब्लानो जोङो मोजाङै गावनि जिउआव माने जा न'खर सलायो बेफोराव जों मोजांङै ओ सोलिलांनो हायो होमब्लानिया जों गामिनि समाजावबो मोजांङै जाना थायो नंङा होमबा नोंथां?
औ
जेरैहाय दा जों ओ फरायसालिनिफ्राय लानानै जों मोजाङै उथ्रिनानै जों जा फरायसालि ओ कलेज एबा डिग्रिफोरावबो जों मोजांङै फोरों माने सोलोंनानै जों गावनि जिउखौ ओ ए मासे मोनसे माने मोजां महरै जों लांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय जोङो बिमा बिफाफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ जों सनमान होयो? थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि जा ओ दादा आदै एबा ओ जोंना ओ फंबाय ओ बिदा, बिब, बिनानाव, आबै आबौ, आयं ओ आयं बिफोरबायदि थायो नंङा होमबा नोंथां
औ
ओ बेफोरखौबो जोङो जा बिमा बिफाखौ सनमान होयो। थिग बेफोरबायदिनो जों बिसोरखौबो सनमान होनांगौ। नङा होमबा नोंथां?
औ
अब्लासो बैसोरनि मान जा माने बोर एबा बिसोरनि मोजां सान ओ मा होनो बोर होयो अब्लाना जोंनि जिउआवबो माने मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां
औ
अब्लानिया जों बै बिस ओ जायखौ जों माने सनमान होयो अब्लानया मोजाङै सनमान होयो अब्लानिया बै सुबुङाबो जोंखौ सनमान होफिनो। नङा होनबा नोंथां?
औ
साननानै लाबाय माब्लाबा सोर ओ माब्लाबा आंनो खैफोद जाब्ला जेब्ला आङो बैसोर मानसिखौ नेवसियो अब्ला बैसोरो ओ जेब्ला बैसोरो लेथ्रा एबा बैसोरो लेख खा रोङा होननानै आं जुदि नेवसिना गारो ओं जानगार दोनो साइथिं दोनो बे अब्लानिया जेब्ला आङो गोसा बेराम जाब्ला एबा एक्सिडेन्ट जाब्ला बिसोरो आंखौ मिनिगोन आरो बिसोरो आंखौ हस्पिटालफोरलाव लांनाय नङा। नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव मा होनो आंनि जिउआबो थांनो हायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों मोजाङै थानांगौ नोंथाङाबो आंनो जा आंनि जि आंनि एबा सुबुंनि जिउआव माबादिहाय जों थांनानै थानांगौ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ मानो हाया जानो ओ सुबुंआ सासे मोजां महरै एबा मोजां सिनायथि मोननानै थांनानै थानोब्ला जोंनो गेदेर मानसिनि बोसोन नांगौ। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बै बोसोनफोरखौ मोननो थाखाय जों जों ओ उन्दैनिफ्रायनो आखलखौ दानो रोंनांगोन। जेब्ला जोंनि आखल दानाया ओ जौगासार जायो एबा आखलखौ जों दायो। बैफोर आखलखौनो जों गेदेर मानसिखौ फुजिनानै एबा बिमा बिफाखौ फुजिनानै जों बै ओ बैसोरनिफ्राय ओ गियान एबा बोसोन मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बै बोसोनानो जोंनि सु ओ सुबुंआव जौग सुबुंनि जौगासारनायाव हेफाजाब होयो। मानो होनबा गेदेमा मानसिनि सुबुं मोननायखौ गुबुन मानसिफ्रा नुनानै नोंखौ फा ओ बाख ख्नायगोन एबा नोंखौ मोजां बुंगोन मानो होनबा ओ जेरैहाय बै सासे गथ'आ ओ मा मोजां खामानि मावदों जे बै ओ गेदेर मानसिनिफ्राय बोसोन मोनदों होननानै जों ओ गावजों गाव सावरायलायगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
ओ बै खोथानि सावरायलायनाय यानो बै गथ'खौ ओ गोजौ फारसे दावगालांहोयो एबा गावखौ गोग्गा होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
सासे मोजां मानसि जानोब्ला ओ लेखा ल' फरायनायजों जों गेदेर मानसि जानो हाया। बै लेखायावनो जों गासै गियानखौबो मोनजोबनो हाया। मानो होनबा ओ खायफा गियाना लेखायाव थाया। बै खायफा गियानखौ जों ओ फोरोंगिरिनिफ्राय एबा बिमा बिमा बिफानिफ्राय मोननानैसो जों सोलोङो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
गासैबो गियानानो एबा बोसोनानो बिजाबाव थाजोबा एबा लेखायाव थाजोबा। बैफोर लेखा बिलाइफोरखौ दोनथ'नानै जों गेदेमा सुबुंनि बोसोनबो लानांगौ एबा गेदेमाखौ फुजिनानै जों गियान बुजायजानांगौ एबा बोसोन बोर होजानांगौ अब्लासो जों जिउआव मोजाङै थांना थानायाव हेफाजाब मोनगोन नङा होमबा नोंथां? फारसेथिंजाय जों थांना थानो थाखाय ओ गोबां आदारनि गोनांथि जायो एबा गाननाय खसाब थानाय लुनाय बैफोरनिबो गोबां गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
जेब्ला जों आदार जायो अब्लासो जोंनि उदैया सुफुंगोन। एबा जोंनि जों उदैखौ सुफुंनानै थांनानै थानो हागोन। एबा मिथिंगायारि दंफां लाइफां आबहावाफोराबो जोंनि थांना थानो गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
जेरैहाय जों आबहावानिफ्राय गोबां ओ गोथां फिथाइ सामथाइ एबा दंफांनिफ्राय बारहावा बारनाय मोननो हायो नङा होमबा नोंथां एबा दं बिफाङा जा अक्सिजेन गेस एंगारो बै अक्सिजेन गेसखौसो जों हां लानायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैफोरनि गेजेरजोंसो जों जोंनि जिउखौ दालांनो हायो। एबा जों जोंनि न'खरफोरखौ दालांनो हायो। ओ बेनि अनगायैबो जों थांना थानो थाखाय जोंनो न'खर नांगौ एबा बिमा बिफा नांगौ एबा न'खरनि मानसि नांगौ जेब्ला नों न'खराव रावबो गैया एबा थानो थाखाय न' गैया ओ बेनि गेजेरजोंबो नों हारसिं मोनलांगोन एबा थैनायजों समान जागोन नोंनि खाथियाव रावबो गैयाब्ला नों गावखौनो थैनाय बायदिसो मोनना लागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ नोंथाङाथ' ओ थांना था सुबुङा थांना थानायनि थाखाय गोबां खोथा बुंलांखाबाय। ओ नोंथांनि खोथा नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां गोजोननाय मोनबाय। एबा नोंथां बादि सासे गोरों गोरा सुबुंजों आं ओ सावरायनानै गोबां गियान मोननो हाबाय एबा आयदानि सायाव मोनथिनो मोनबाय। अब्ला साबाय ओ नोंथांखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।